नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा खोनादों दा आं नों औ खोनादों खोनादों।
ओरैनो दङ ना?
औ।
दा नोंथाङा मानि बिखय राय्लायनो सावरायनो होननानै फन हर दोंमोन?
ओ नोंथां आङो दायो बैसागुनि बागै फंनैसो सावरायनो होनना सानदों नोंथांजों। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना? ओ नोंथां नोंथाङा जोंनि बर'नि आगु बैसागु फोरबोनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ।
दे अननानै फोरमायलाय नोंथां।
बैसागु
हेलौ, खोनादोंना नों?
औ खोनादों नोंथां।
बैसागु फोरबोआ जोंनि बरफोरनि थाखायथ मोनसे मेन फोरबो बियो बैसागुआव जों गासिबो रंजा- बाजा बोथोरखौ गोदान बोसोर खौ बरायो
औ औ खोनादों नोंथां
दा नोंथाङा एसे बिनि बिखौहाय
बैसागुवा थ जोंनि जोंनि बरनि आगु फोरबो नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ
दायो जोङो बैसागुखौथ बैसागुआ बरनि आंगो फोरबो होननानै जों बैसागुआ बोसोराव खनसे जायो जायनि थाखाय जों बे बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै रंजायो
नंगौ औ
जायनि थाखाय जोङो गोजानाव थायोब्लाबो जेराव मेराव जेरावखि थाया मानो जोङो बोसोराव खनसेल होननानै जोङो बैसागु फोरबोखौ नआव फालिनो एबा रंजानो होननानै फैया होनबा नोंथां
औ फैयो
उम जायनि थाखाय जोङो बैसागुनि मुङावनो जोङो आरो गोबां मोसौ थुखैखांनायनि उनाव गोबां जोङो खेला दुलाबो गेलेयो नङा होनबा नोंथां
औ
जायनि थाखाय जोंहा बैसागुआथ जोंनि बरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ मोननिफ्रायनो खुंबोनाय मोनसे फोरबो बेनो जोंनि बरनि गिबिसिन आंगो एबा आगु जाग्रोनाय फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ दायो बैसागुखौ नोंथांनि गामियाव माबायदि खुङो एबा बैसागुनि सिगां मा मा खालामो बेखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन बैसागुनि सिगां बैसा -
औ दे
बैसागुनि सानसे सिगां मोसौ थु मोसौ थुखैयो
औ
बेनि बेनि अखानायै बैसागुनि से थारिगआव गो गोदान बोसोर होननानै जों हमनानै लायोना जिहेथु बैसागुखौ
औ
गोदान बोसोरनि बयबो नखर गेदेरा उन्दैखौ सनमान लायो
औ
बे बेनि उनाव बैसागुनि नैथि साननिफ्राय जों न'खर न'खर रंजा रंजायो बैसागु न'खर न'खर हाबनानै बैसागु मोसायो ओ रंजायो
औ
दा नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ बोरै माबायो? जोंनिथिंजाय बिदिनो माबायो रंजायो माने बैसागु फोरबोखौ बिदिनो फालियो ।
औ दाथ' जोंनिखै बैसागु फोरबोखौ बैसागु बैसागुनि एबा बैसागुनि सप्तासे सिगां बा मास मोनसो सिगां जोंङो बैसागुखौ जोंनि गोसोआव एक्साइटेड जायो, जों माला मोनफैगोन होननानै माला रंजानाय मोनगोन होननानै? जेब्ला उम बे समा बैसागुनि रंजानाय समा मोनफैयो अब्ला बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्ति खालि जोंङो मोसौ थुखैयो बिनि उनाव जोंङो बिनि उनाव जोङो बायदिसिना गोखा गोखै मैगं नागिरनानै अमा एबा एबा अमा बेदरजों संना जायो एबा गोखा गोखै आनथाल' संनानै जायो आरो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोंङो गामियाव बोराय, सेंग्रा, गथ', उन्दै गामिनि गेदेर उन्दै बयबो थांनानै जोंङो मोजां बयबो थांनानै जोंङो गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोंङो बिदिनो होनोब्ला दिरुं बोलायनाय, काबादि, थालिर बिफां गाखोनाय बेबायदि खेलखौ जोंङो गेलेयो। आरो बिनि उनावहाय गेलेखांनानै अखानायै से थारिख खालि जोंङो जोंङो जों उन्दैफ्रा गेदेरखौ सनमान होनानै खुलुमो उन्दैफ्रा जों नोंखौ उन्दैखौ मान होयो । जायनि थाखाय बैसागुआ बिदिनो बर'नि आंगो आगु फोरबो नै दा बे समाव जों जेरै- बैसागुखौ फालियो थिग बिदिनो देनां सिमहालागै
बे बैसागुआ थाहैबाय थागोनखौ जों आसा खालामो । जायनि थाखाय नोंथांङाबो फंनैसो बैसागुनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ
बैसागुनि मुंङाव फंनैसो बैसागु नोंथांमोनहा मोसानायफोरा मारै मारै फंनैसो होननो हागोनना?
मोसा मोसा मोसानाया जोंनिथिं ओ जोंनिथिं बैसागुआवथ' खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बे बेफोरखौनो गासैखौबो लानानै जों खुगा मेथाइ रोजाबनानै मोसायो ।
औ औ
जिहेथु बैसागुआव खुगा मेथाइजोंनो मोसानाय जायो नालाय
औ
बोराय, बुरै, सेंग्रा, सि सिख्ला गासैबो ओंखार जोबनानै ज' बिदिनो रंजायो।
औ
उनाव रंजाखांनानै रंजानानै बैसागु उननि लास माबायाव ज' बे रंजानानै मोननाय माबाजों ज'नो माबा जासिगोन । मा होनोमोन बेखो? औ औ औ
हरनानै माबानाय जायो आरो जोंनिथिं
औ
दा नोंथांमोनथिं बोरै बोरै माबायो बेनि खौ इसे
औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथांङा जेरै होनदों बेबायदिनो फालियो जोंनिखिबो मा होनो नै थारिख खालि जोंङो मोसाया नंङा होनबा म थाय बैसाग दाननि नै थारिखनि फुङावनो जोङो द आलस बिनि उनावहाय ओंखाम जाखांनानै जोङो दसे थानानै जोङो गामि गामि एबा गुबुन गामि फारसे मोसानो होननानै ओंखारलाङो बेयाव दा गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरैबो लोगोनांनानै ज' ज' जुवा लोगो जालायनानै जोङो बैसागुआव मोस मोसखौ रंसानाय मोनो होननानै थाङो बेजों लोगोसे खाम सिफुं जथा सेरजा जा बर'नि दामग्रा रिंगु दामसा लानानै जोङो सानो थाङो हिन्जावफोरा हिन्जावफोरा हिनजावफोरबो हिनजाव एबा आइजोफोरजों आइजोफोर एबा गासिबोआनो मोसानो थाङो जों जाहोनाव जोङो जा गरनै मोनो जोङो गुबुन गामि एबा गामि गामि मोसानानै फैयो बिनि उनाव मोसानानै जोङो बैसागु गोदानखौ गोदोनि दिनावथ' से सप्तानो मोसायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ
आर बे दिनाव जोङो सानथामल' मोसानाय नुयो सानथाम मोसांनायनि उनावहाय जोङो हानायमानि जा मोनो बेखौनो जोङो गामियाव पिकनिक एबा पार्टि लावखार ओंखाम जानाय होननो दा
औ
बे लावखर जानायखौ जायो आरो जायनि जा गथ' गथाय पार्टिखौ जायो बोसोराव खनसेल' जानायो बैसाग दाननि बैसाग फोरबो दा नोंथाङा बैसागुनि मुङाव जा खेलफोर गेलेखांबायना नोंथां? जोङो बैसागुआव जोङो रंजा बाजा बैसागुखौ फालियो जेरै जों बैसागुखौ बा गिबियावनो बरायगोरो बरायखांनायनि उनावाय जोङो बैसागु दान बोथोर जोबां जोबाहाङाव जो बैसागुखौ बिदाय होयो जायनि थाखाय बैसागुआव जोंनि आगलु फोरबो हिसाबै जोङो बैसागुखौ रंजायो फोर फार फालियो बैसागुआव जोंनि बर'नि बर'निनो